हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मा खालामगासिनो ओरैनो
आङोथ' नै दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो माने
औ
नोंथाङा दे मा खालामगासिनो
आंबो नै ओरैनो दङ दा जाखांनानै
अ माबाफोर जाहोनफोर दंमोन नामा नोंथां फन हरनायनि
औ दंनायाथ' दंमोन नोंथां आं ओरैनो जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय माखासे बात्रा बाव दङ नङा होमबा
औ औ दङ दङ नों
आं बेफोरनि सोमोन्दै दैनो एसे नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ बाथ्रा भावाथ' जोंना दङ नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंना सोलिबोनाय माखासे बेयो सोलिबोगासिनो दंखायो आरो
औ नंगौ
बाथ्रा भाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना माखासे ओ जेनेबा गुवारै ओंथि थानाय माखा माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरै सर्ट बा गुसुमै जोङो बाथ्रा भावनि गेजेरजों जोङो बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
ओ होमबा आङो नोंथांनि सायाव मोनसे बाथ्रा भावनिखौ बिजिरनानै फोरमायनो सानदों
औ
जेरै जोंना बाथ्रा भाव आव दङ आदाया खियो बा जैया गाल्दायो होननाय मोनसे बाथ्राबाव दं नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बियो जोंना ओ बर' समाजाव बाहायजानाय जेरै आदाया खियो बाजैया गादलायो बे बाथ्रा बावा मोनसे गोथौ समाजारि बा न'खरारि सानस्रिजों फोरमायो आरोना नोंथां
औ
बेनि सिङाव सासे सुबुङा गोरोन्थि बा गाज्रि हाबानि गोहोम बा गुबुन मोनसे दायखौ माने मावोब्ला माने बेजों लोगोसे जाय सोमोन्दो थानाय मानसिफोरना नै बिसोरो माने बै दायनि बिबानखौ जोंना रुजु रुजुनो रुजुफानो गोनां जायो आरो ना नोंथां।
अ
जेरै साननानै ला जेनेबा सासे हौवा सासे हिनजाव आरोना नोंथां आरो बेहा फेमिलि गोनां आरोना ओ साननानै दा जेनेबा न'खरनि जाय हौवा मानसि आरोना बेयो जेनेबा मोनसे समाजनि बा माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावबाय आरोना नोंथां
औ
बे गाज्रि हाबा बा दायनि जायखिनि दायाव मोननांगौ साजाबा बिदिनो दायनिगिरि जाबाय नालाय बिनि साजाखौ माने जाय हिनजाव बा बिनि न'खरनि मानसिफोर माने नै बिसोरबो माने समाजावहाय बा ओनसोलावहाय माने बै दायनि नि थाखाय बिबानखौ समान समान मोनफानाय बा सुबुंफोरजों सोंखारि जानाय बा बुंजानाय नैबेबायदि जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ जाय दायखौ माने जोङो ओ बैनि दायखौ माने बुंजानो गोनां जायो रायखुमा जानो गोनां जायो एबा सोंखारि गोनां सोंखारि जानो गोनां जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बे बाथ्रा खौनो जोंनाय जायो आरोना नोंथां औ साननानै ला जेनेबा ओ
आरो आथिखालावथ नै दा सोलिबाय थानाय हिसाबै मोनसे गोरोबफ्लेनाय नुदों आं नोंथां जेरै गरायनु गराय नुब्ला सिं बायो होननायश्
औ औ नंगौ नोंथां
आथिखालाव आथिखालाव माने बेजों गोरोबफलेनाय बिराद नुदों आरो जेनेबा दायोथ जेनेबा सोरबा सासे सु- सुबुङा जेनेबा लामाजों थाबायलांगासिनो थाबायलांनाय समाव सोरबा बिनि सेरजों साइकेल गेलेबा मटर साइकेल गारि सालायलाङो ला नैबे मानसिया जेनेबा बै मानसिजों गाखोलांफानो गोसो जानाय एबा गाखोलांफानो नाजानाय बे जाहैबाय जेनेबा गराय नुब्ला सिं बायो बिदि जाहैबाय आरो जे जेनेबा जि खामानिखौ गाव मावनांगौमोन बे खामानिखौ गाव मावनो बानानै माने गुबुननि सायाव हगारनाय एबा गुबुनखौ हेफाजाब लानाय बिदि जाहैबाय आरो गराय नुब्ला सिं बायो होननाया
औ नंगौ नोंथां नोंगौ औ
जेनेबा बे दा गोरोबफलेथारनाय जाहैबाय आरो
औ औ नंगौ औ नोंथां औ आरो जोंना बिदिनो ओ गोबां दंबावो जोंना जेरै बाथ्रा बावफोरा
औ
साननानै ला जेनेबा ओ मा होनो बेखौ ओ अनला ओंख्रियाव आगान थाया होननाय
आगान थाया नंगौ नंगौ
औ जेरै जाय मानसिया जुदि ओ बिनि राव बा आखल आखुफोरा जाय जेरै मोजां नङा आरोना नोंथां
औ नंगौ
एसेबो जुदि सैथो बाथ्राखौनो फोरमायाबा बुङा आरोना नोंथां बियो
उम
बैबायदि मानसिनि रावा माने ओ जेनेबा बुंब्लाबो गनायजानाय बा समाजाव गनायथि मोननाय जाया आरोना नोंथां
नोंगौ ओं
मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओ अनला ओंख्रिया जेनेबा जोंना लाव लाव जायो नालाय नोंथां बेवहाय जोङो जेनेबा खोस्लिजों बा माबा मोनसे सामसफोरजों जोङो माबाब्लाबो जोंना माने नैयाव दों दागोखौ नुनो मोननाय जाया
औ नंगौ
बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जों माने नैबेखौ फोरमायनाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा जाय मानसिया जेनेबा सैथो बा नंखाय बिसोरनि रावफोरा माने ओ समासाव माब्लाबाबो गनायथि मोनजाया बा ओ गनायथि मोना आरोना सैथ सैथो बुंब्लाबो माने माब्लाबा समाव सैथो बुंब्लाबो माने नंखाय बायदि सानजानाय बायदि जायो आरोना नोंथां ए आरो जोंना दंबावो बिदिनो ओ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाय हानो रोङा बेबायदि दङ बहुदनो आरो दङ जोंना दैमाया थैयो रेस्ट गालाङो होननाय मोनसे बाथ्रा भाव दंना नोंथां
दङ दङ
नैबेबो माने बुंनो थाङोब्ला जोबोर गोथौवै जायो आरोना नोंथां
औ
जेरै दा जेनेबा सासे मानसिया बुहुद जेनेबा समासनि बा ओनसोलनि हारिनि जोबोद मोजां खामानि मावलांनानै जाय मानसिया बेबायदि मावनानै जिउ गोमालांब्लाबो माने ना नोंथां
औ
बेयो माने उनसिम समहालागै मानिना बेयो माने ओ सुबुंनि गोसोआव बा हारिनि गोसोआव माने बयनिबो गोसोआव जायगा मोनना थालाङो आरो ना नोंथां जेरै साननानै ला मोनसे दैमा आरोना दैमाया जेरै फैनानै माने दैमाजोंथ जोङो दैमाया दैल फैया नालाय नोंथां बाला बायदिसिना फैफायो जाहाथे बे दैया माने गुबुनजों लामा लालांबाबो माने नैबे दैमानि ओ जाखिनि फैफानाय बा लाबनाय बेफोरो माने थैनानै थाङा आरोना रेस्ट गालाङो माने बिसोरो बा ओ मा होनो बेखौ ओ
दैमाया थैयो रेगा गालाङो होननायानो जाबाय
नेरसोन गालाङो आरो मोनसेब्लाबो माने थिग बेबायदिनो जेरै मानसिया जुदि सोरनिबा मोजां मोनसे हाबा मावलाङोब्ला बा हारिनि मोनसे मोजां हाबा मावलाङोब्ला माने ओ बैसोनि गोसोआव अरायबो थांनानै थानाय जायो आरोना थैनानै थांब्लाबो बे मानसिया थैनानै थांब्लाबो अरायबो
बिसिनि मावनाय- दांनाय औ
रायखांफिनजाबाय थानाय जायो आरोना नोंथां
औ
उम
दाथ' जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो हाबनानै दं जेनेबा गोदो - गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै जेनेबा जोंथ' बेखौ सद हिसाबै जोङो जोंनि बर' रावाव बर'नि रायजो जानाय बर'नि आसार - खान्थियाव जों बेखौ हिसाबै बाहायबाय दा बेखौ बेखेवोब्ला जोङो मोनदांनो हायो जेरै आरोबाव दंबावो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो
औ - औ - औ
आरोबाव आरोबाव दङ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम
औ -औ
जोंनि रायजो जानायाव बेफोरो बिराद गोनां जेरै आरोबाव दंबावो मोनसे जेरै थुरि नुब्ला बाथि गारो
औ - औ
थुरि नुब्ला बाथि गारो होनब्ला जोङो मिथिनो मोनो जेनेबा जायनि न'आव जेनेबा फिसा हौवा दं बे फिसा हौवानि थाखाय सोरबा सासे जायनि न'खराव फिसा हिनजाव दं बेखौ नायनो थांनाय मोनसे नेम खान्थिखौनो जेनेबा जोंनि बर' रावाव थुरि नु ब्ला बाथिगारो होननाय जाहैबाय आरो
आरो जोंना दंबावो ओ जेनेबा बै गिदिर गोलावफ्रा बुंनानै दं आरोना मोनसे बाथ्राबाव माने
मालायनि सिथ्लाखौ सननायनि सिगां गावनि सिथ्लाखौ सनग्रोना लानांगौ होननाय मोनसे ओ बाथ्राभाव दं आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दानिया नैबेबो समाजाव माने बुहुद गोरोबफ्लेनाय जायो आरोना नोंथां
ओं नंगौ
सिहा ना बिनि न'खराव माने न'खर बा लामाफ्रा माने हाग्रा - बंग्राजों बुंफबनाय आरो ना
औ
जि मानसिया माने गुबुननि न'खरनि माबाखौ ओ बिदलाखौ माय जे साननानै ला ओ बे बाथ्रा भावनि सिङावहाय गोबांनो गोथौयै
औ खोनादों दाव खोनादों ना नोंथां हेलौ